हेलौ
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आं ओरैनो दङ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अब्ला आङो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन। बे सोंथियानो जाहैबाय माबानि बैसागुनि आं नोंनो नोंनि नोंनियाव बैसागुनि सोंथि सोंनो सानदों। सोंखिया जाहैबाय बैसागुखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माबायदि खुंबोगासिनो दासिमाव आरो बैसागुआव बर'फोरा माबायदि रंजायो आरो माबायदि बिदि दामग्रा देग्रा लानानै रंजायो बेखौ नोंथाङा फारसेनिफ्राय मोजाङै फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ हागोन। बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि दं नङा होमबा? जोंनि बर'फोरनियाहाय जेरै रंजालि बैसागु मागो बैसागो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना मोनसेया मामोनलाय
ओ खाति बैसागो
औ औ औ औ खाति बैसागो जोंना मोनथाम बे मोनथामाव जोंना मोनसे जाय ओ बयनिख्रुइबो देरसिन बैसागुआनो जायैबाय जोंना रंजालि बैसागु बोसोरनि बैसाग मासनि से थारिखनिफ्राय जोङो बे रंजालि बैसागुखौ फालियो बेनि सिगाङावनो जोङो मानसिनि बैसागो फालिनायनि सिगां जोङो मोसौ बैसागो होननायखौ मोनग्रोयो जायखौ जोङो सैत्र दाननि जोबथि सानखालि फालिनाय जायो जोङो गोदो गोदायनिफायनो दासिमबो बे मोसौ बैसागु फालिनायखौ नुबोयो दाब दाब जायगायाव ओ खिन्थु गैलिया बबेबा बबेबा जायगायाव मोसौखौनो लालिया नालाय बे माबायाबो नेमखान्थियाबो खमायबोबाय आरो थेवबो दङ फोजोबाखै रावबो ओ गोदो जोङो नुबोदों बुंनो थाङोबा गोदो मोसौ बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियोमोन मोसौ मोसौ बैसागुखौबो जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा सैत्र दाननि जोबथि सानखालि ओ दिगिलिथि बायदि रायदें बिलाइ बायदि लानानैहाय लाव फान्थाव खा बायदि हानानै जोङो मोसौखौहाय ओ‌ थाव गुबै आरो हांगार बायदि लानानै फोननानै आगर मोदोमाव फोनना लाग्रोनानै सिगां बेनि उनाव बेखौ दैसा दैमा बा दैसाफोरावहाय बिलोआवहाय ओ लावखारफोरा फालो फालो जमा लाना थांनानैहाय थुखैहैयोमोन बेफोरबायदि आरो बिनि उनावहाय ओ मोसौखौहाय हगारनानै होनाय जायोमोन बेनिफ्राय जेब्ला मोना जायो अब्लाहाय मोसौखौ साखि मोनसे सावनानैहाय मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायोमोन आरोखि बिनि उनाव जोंहा सफैबाय मानसि बैसागु मानसि बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागोनि से थारिखनिफ्राय जों मानसि बैसागुखौ फालिनाय नुयो ओ बैसागुनि से थारिगखालि ओ गथ' गथाय बोराइ बुरै गासैबो जोङो ओ गोदान गोदान गस्ला जि जोम गाननानै जोङो ओ ओन्दैफोरा गिदिरफोरनि बोर लानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ओ बोर लाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मा होनो मोसानो ओंखारलाङो आरोखि मोसानो ओंखारलांनानै ओ गथ' गथाय गासैबो नखर नखर थरखा ओ खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोखि नोंथाङा दानि जुगाव आरो गोदोनि ओ मा सोलायनाय नुनो मोनदों बैसागु मोसानायनि सायाव बेखौ एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ हागोन ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि गोदो बर'फ्रा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो बेफोरबायदि फालिनायनि सोमोन्दै बुंलांदों आरो बैसागोआ जोंना बर'फोरनिया मोनथाम रोखोमै फालिनाय जायो रंजालि बैसागो मागो बैसागो आरो खाथि बैसागो बेयावहाय जोङो बांसिनै रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै बर' फ्रा फालिनायखौ नुयो गोदोनि समाव बर'फोरा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो बेफोरखौ बयबो जयै रंजा बाजा गामियावनो मोसानानै रंजानानै खुंनायखौ नुनो मोनोमोन आथिखालाव सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जों जुगजों लोगोसे गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला गोदोनि बैसागुआ खालि न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय एबा गामियावल' खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिसिना दामग्रा आइजें लानानै दामनानै मोसानायल'मोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनो खायफा खायफा गामिफोराव बैसागु मोसानायाव खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि दामग्रा आइजेंफोरखौ लानानै दामालासिनो देक बायदिसिना साउन बक्स बेफोरजों दामनानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव जौस्राङाव बैसागु मोसानायखौ लांनानै रंजाहैनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव बैसागुखौ ओ स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनो स्नि साननि गेजेरावनो मोसायै रंजायै फोजोबो नोंथाङा दहायो बैसागु मोसानायाव मोनसे गोनां बाथ्रा जायखौ बर'फोरा बैसागुआव फालियाब्लानो जाया एबा बियो मोनसे बर'फोरनि बैसागुनि एंगार हायै बाहागो जेरै गोखा गोखै जानाय नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंलांनो बावदों आङो बेखौ दा एसे नोंथांनो फोरमायफिननो सानदों गोखा गोखै जानाया ओ गोदोनिफ्रायनो दङ आरो बियो दासिमबो दङ थेवब्लाबो बेयो गोखा गोखै जानायनि नेमखान्थियाव खायफा खायफा गामि लानानै एसे सोलायलांनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोदो गोदो गासिबो जायगायावनो गोखा गोखै जानायनि नेमा दंमोन आरो आथिखालाव बबेबा बबेबा जायगायाव ओ मोसौ सुंखायखालि एबा मोसौ बैसागुखालिनो गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनो आ बे गोखा गोखै जानायाव बर'फोरा बांसिनै हाग्रायाव मोननाय ओ मै गं थाइगं बेफोरखौ बुथुमनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां हाग्रानिफ्राय मोननाय मेगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै ओ गोखा गोखैखौ अमा बेदरजों संनानै जानाय जायो नाथाय बबेबा बबेबा जायगायाव बैसागु फालिनायाव बे गोखा गोखै जानाय नेमखान्थिखौ ओ बैसागुनि स्नि सानखालि एबा जोबथि मोसाखालि मोसाखांनायनि उनाव ज'यै गामिनि रायजो राजा ज' जाना नै गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेयो दासिमबो दङ बेयो जायगा लानानै गु ओ बुन गुबुन जानो हागौ नाथाय ओ बेयो दासिमबो सोलिगासिनो दङ बैसागो मोसानायाव गोदोनि समाव दख'ना गामसा आर'नाइ बायदिसिना हारिनि दोरोङारि जिफोरखौनो लानानै मोसानाय जायोमोनब्लाबो आथिखालाव गोदोनि बायदि ओ एसेबां ओ बांद्राय ओ माबाखौ नुनो मोनलिया ओ दोरोङारि गाननाय जोमनायजों लोगोसेनो ओ दानिया जोंख्लाब माख्लाब गोदान जुगनि ओ माखासे ओ सो माबाफोरखौ नुनो मोनो सोलायनायफोरखौ नुनो मोनो ओ बेफोरखौ आङो दायो बांद्राय गोसोखांनो हायाखै ओ थेवब्लाबो बर'फोरा जे बैसागुखौ ओ गोदान बिथिंजों लांनानै मोसाहो मोसाहैनाया ओ गोबां नोजोर बोथाव होननानै आं सानो मानो होनोब्ला बेजों मोनसे ओ बर'फोरनि मोसानाय रंजानायखौ बुहुमनि गेजेरावनो एबा मुलुगनि गेजेरावनो दिन्थिसारनो हानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव बैसागु मोसानायजों लोगोसे बैसागु मोसानायखौ ओ मबाइलफोरावहाय ओ रिल्स बायदि बानायनानै ओ दिन्थिसारनायखौबो नुनो मोनो बेनि गेजेरजों बर'फोरनि बैसागु मोसा नाया ओ गामियारि बिथिङावल' एबा जोंनि बे आसाम रायजोआवल' ओ गोसारनानै थानायखौ नुनो मोना मानो होनब्ला जों मबाइलनि गेजेरजों बा रिल्स बानायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दाम दाब जायगानि मानसि फोराबो जोंनि बर'फोरनि बैसागु मोसानायखौ ओ मिथिसारनो हानाय जादों बेफोरो जाहै फ्राय गोदोनिफ्राय लानानै दानि मोनसे मोजां सोलायनाय बेखौ आङो मोजां बिथिंनि सोलायनाय होननानै बुंनांगोन आरो नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंबावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा माबाफोर आंनि बैसागु ओ सोलायनायनि गोदोनिफ्राय दासिम सोलायनायनि सायाव ओ आंनि जि बाथ्राफोर बुंलांनाय बिनि सायाव माबाफोर थालांनाय नुदोंब्ला नोंथाङा आरो फिन बुंफिननो गोसो दंब्ला बुंफिननो हागोन नोंथां
बुंफिननोथ' आं एसेबां गैलिया नोंथाङा जा बुंनांगौ बुंखाजोबबाय फ्लायानो आरो ओ मा बुङो जोंना बेनि अनगायैबो आरो मागो बैसागो दंबावो कारतिक बैसागो दंबावो बेफोरनि बागैबो जोङो रालायनाय जायासै जोंना नोंथां समाबो जाबायमोन
औ नोंथां।
दे बिदिबा लाखिथ'सै औ दे बिदिबा।
दे गोजोननाय थाबाय।